ओम।
ओ जाखाथारबाय एथ गोबाव
उम उम।
थाबखौनो
खामानि दंलै।
मा खामानि हाय।
होम।
हाग्रा सननाय ना मा होनदां?
मैयानानो दाबो जोबाखै। होम।
मैयानानो दाबो जोबाखै मैयानानो कालिरखा एल औ।
बिदियाव बिदि रायलायनो मोनोखाय। बेयाव बिदि रायज्लायनो मोना बोरमा।
मैयानानो दाबो जोबाखै मैयानिया
ओमफ्राय खोनायाखै।
नों माला थांगोन
नि थांसै दसे थानानै फेनखौ मोनाखै हायो
ओंखाम जाखांबाय
जि बुरजा गसला लंपेन्ट सुनांगौ
इसे रानहां रानहां जाबाय दहायनो सुनांगौमोन नोंङो दा रान बावगोन सानसे
खोनायाखै
औ नोंखौनो खोनायाखै औ खोनाबाय
खोनादों ना खोनायाखै
खोनादों खोनादों
खोनादों आं रायज्लायगासिनो नों खोना हैैया
दाइन ब्रै बिदिनो जाखांबाय
मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो
अमा बेदरसो मैयानि बिब बायना हरनाय
बेदरखौ जानांला नोङो बारा
इसेलसो जादों
थाब थाब जाबाय थानाङा
गारनोबो हाया मानोबो हाया हम
दहायनो सुनांगौमोन नोंङो गस्लाखौ दा रानगौमोन
ला फै गैया जायाासै
थबखोनो सिखारा
आंहाबो सिखार खाया ओमफ्राय आंहाबो सिखारखाया लेखा फोरोंनांगौखायसो सिखारखादों
उम फरेस्टनि बे। बे फरेस्टनिखौ आं खालामाखैथ' ना?
खालामाखैबा माथो
माला खालामा नों खालामनाय नुदोंमोन?
उम
होथ आं खालामाखै बे जेल अरदार माबा माबिखौसो खालामदों दा
थोद खालामदोंमोन बायदि मोनदों आंङो ना खालामाखैमोन
खालामदों खोमा खालामदों बायदि मोनदों आंङो देलाय नोंङो माबा इद-इद इदमिटखौ नोंङो माबाल' होलाय
होदोंमोन ओमफाय जाया
हो
फैयाखै-फैयाखै आं बेयावनोथ' थांनानै थुनानै नायदोंमोन
ए फरेस्टगार्डआव
हूम उम
फरेस्ट गार्डआव ना फरेस्टाराव?
फरेस्टार
फरेस्ट गार्डआवसो हरदों नोंनिखौ गार्डआव माबायाव हराखै फरेस्टार नङा फरेस्ट गार्डआवसो आरो मोनसेयावनो फैयोमोन नामा
मोनथिया आङो नोंलाय नोंनिखौ नायाखै नोङो
हाबाय आंना
माला
सय थारिखआवनो दंखोमा खारबावाखै ओमफाय डाइरेक्टसो थांगोन बाल
फुङाव थांनो हाया नों फोथाराव
हागोन बादि मोनदां
फेनदा साजोबगोन नोंनिया ओ दोहैयो थाब
बावदोसो आयथिङा नै दिगुन जाबावनायसो
आयौ ओ दुरबो जानाय सोर हरखो
बुंन्दुलालै नोंखिजा हारिमु आफादनि हारिमु आफादनि माबाया गेंआ गें लिदारा
मा दावराव फैया होननानै
क्लाबनि क्लाबनि रायजो गिदिरनि
मा बुस्तु बेलाय
बे माबा मेट्रिक होग्राफोरखौ बिसोर थांनायफोरखौ माबायो मान मान बिलाइ खामा दंना आहा
मा खालामखो नों मा खालामदों
हाग्रा एवनांगौमोन मा ए मोसौखादों आङो
ए
अखायानो
सान्दुं दुंखाबायमोन दहाय
दहै दुमबाय मोनलै
औ आ सोंबाय आं सिमाङावबो जि सुनायसो नुलाय बावबायलै जि सुनो लुबैनायानो माने सिमांनो मोगथां बिदि जाफैयो आरोना सानबा। आं नायगासिनो माबाखौ । ना माबाना माबायाखै बै माबाजों गोजौ न' गोजौजों सान्दुं फैदोना फैयाखै सान्दुं गैयाब्रा।
मैया आंहा सान्दुं फैहांजानायाव जिया सोमबाय सोमनाय लोगो लोगो गिसि गिसि दं आंनाथ' गस्लाखौनो आङो साननै साननै गानबाय नङाबा
खोनादोना खोनायाखै?
खोनादों।
खोनादों खोनादों।
खोनादों आं। नोंबो थांसिगोन ना थांबाय?
डाइन मिनिट जाबाय।
गुजि जिसे दंबावो नों थांसिगोन?
रायलायबाय थादोल' खोना आंबो खोनायासै दाननाङा खोनाबाय रायलायबाय थाल'।
गैखाला। नै मिनिट जिनै मिनिट थाम मिनिट थाम मिनिटसो लसै
आं हरनांला?
गु मिनिट जाखाबाय गु मिनिट रायलायलाबाय हारसिंनो खोनाहैदोंबा। आंबो जेबो खोनाखायासै दाननोल' नाङा।
नोंनासो नोंनासो खोनायाखै।
खान्थालफ्राबो मोनला जोबनानै आइया बेयावबो मोनबाय माथो खान्थाला। ए होय अयनाय खालामबायलै खान्थाला खान्थाला एसे फिसा फिसा जाबा जाजागौमोन
रायलायबायथा हारसिंनो
सेलबो सोबो
बिराद जारला जाखांबानो मानो खिनो ओंखारनांगौब्रा
जाखांबाथाय
थास' गोसोम साराय आतथा बबेयाव दं थास' गोसोम
खुमब्रा खुमब्रा नोंसिना खुमब्रा दंना गैया खुमब्रा खुमब्रा थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा थाइद' थाइस्नि थाइदाइन थाइदाइन दंबावो ना खुमब्राया थाइदेण्ड
थाइदाइन
थाइदाणड थाइगु थाइजि
औ
मोसौआ बांसिन जादों खोनादाना खोनायाखैथाय?
खोनाया
उ-उ नै जिसे मिनिट जाखासिगोन। खिनोसो ओंखारफिनबायलां खिफिनसैदलां र' एसे ससे थांबावथों दुगैनोसै ओमफ्राय
ग्रि ग्रि ग्रि दाउ दाउ गाबनाय क्रि क्रि क्रि क्रि क्रि क्रि क्रि क्रि क्रि मैथ्रु बिबाराबो बारफुजो ओमफाय खिनो ओंखारबायलै खिहैसै आं। दै आबो गैयाहाय एसे दंबावो दोनबाय आं।